हेल नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? गोजोन फुंबिलिनि गाहाम जासि गाहाम हामलायनाय जासि सि हरबाय नोंथांनिसिम।
औ।
नोंथाङा खोनादोंना? नोंथांनो कल खालामनाय एबा फन मोनसे सावरायनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंसोरखो फन खालामनाय जादों बे सावरायनाय हाबाफारियानो जादों ओ दोरोङारि ओंख्रै, नोंथाङा खोनादोंना? थां।
हेलौ
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों दे बुं दे।
औ बे दोरोङारि ओंख्रै दोरोङारि ओंख्रैनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन
औ नोंथां बिदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रै दोरोङारि ओंख्रै होनोब्लाथाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रैया जाहैबाय अनला अनला अनला खारै सबायाइ खारै नारजि ओंख्रै बेफोरो जोंनि दोरोङारि ओंख्रैयावहाय गोलैयो बिदिनो दोरोङारि ओंख्रै बुङोब्ला जों गुबैयैनो ओ अनला खारैखौ हमना लानाय जायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनला खारैखौ माबोरै सं ङो नोंथाङा एसे
औ फोरमायना होनो हागोन जोंनिथिंहाय अनलाखौ गोबां मुवाजोंनो संनाय जायो आरो अनला मेवाय अनला बेदरजों बेदर फिसाफोरजोंबो गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमना लाग्रोनाय जायो। माइरंखौ दसे सम बा औ सोमना लानानै अन गुन्दै देना लानाय जायो आरो अन गुन्दै देखांनायनि उनाव सोरबाबा अन गुन्दैखौ दै गुदुङआव सारलानानै उरना होयो आरो सोरबाबा दैजों गलायनानै फास्तावनो अनखौ दैजों गलायना लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव दै गुदुङाव लखबना होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो उरना होबाय थानानै मोन मोननाय हालागै नायनाय जायो आरो नोंसोरनिथिं माबायदि संनाय जायो नोंथां
जोंनिथिं बे माबायदि अनला ओंख्रैखौ संनाय जायो आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनो सानदों बिदिनो जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो अनला ओंख्रिखौथ' जोंनि ओनसोलाव खारैजोंनो जानाय जायो बेनिखायनो जोंनो गुबै खारैनि गोनांथि जानानै फैयो बेनिफ्राय जोंनो खारैखौ जोङो थालिरनिफ्राय मोनो थालिरखौ जों गिबियावनो ओ बिनिफ्राय बेखौ दानसनानै बिनि फस्ला एबा मादाखौ जोङो जिरनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो बेखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बे रानब्लाथाय जेब्लाथाय फस्ला एबा बेनि मादाया रानो अब्ला जों बिनिफ्राय जोङो बेखौ बुथुमनानै अ रजों सावनाय जायो अरजों सावखांनायनि उनावहाय जोङो हांगार मोनो जा हांगार मोनो जों ओ बेखौ खारै महरै खारै दिहुननायाव बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ बे हांगार खौ दैजों सरनानैहाय खारै मह रै मोननो हायो नोंथां।
औ नोंथां
जोंनो गिबियावनो अनला अनला ओंख्रि सं नो थाखाय जोंनो ओ गुबै माइरंनि गोनांथि जाना फैयो माइरंनि गोनांथि जाना फैनायलाय जोङो बे माइरंखौ दसे सम सोमना दोनो सोमखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै मोजां सुस्रायो सुस्राखांनायनि उनावहाय ओ बिनि दैखौ स्र होखांनायनि उनावहाय जोङो उ-उवाल एबा ओ दिंखियाव देनाय जायो बे ओ खायसे खायसेबा दानि मुगायाव थ आथिखाल मुगायाव बांसिनानो बेखौ ओ मेसिनजोंबो देनाय नुयो जेरैहाय ग्रेन्दारफोरजोंबो बेखौ ओ बे माय रंखौ उन्नानै जोंनि ओनसोलावबो बेफोर ओ खामानिखो नुनो मोनसै एबा मेसिन दैदेननाय हाबाफारिखौबो जों नुनो मोननाय जायो एबा बाहायनायबो जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ देखांनायनि उनावहाय जोंनो जोङो दाथ' औवा मेवाइ बोथोर बेवहाय जोङो औवा मेवाइजोंबो ओ संनाय जायो बे अनलाखौ गिबियावनो जोङो औवा मेवाइखौ जोङो औवा गुदियावहाय थांनानै दानना लाबनाय जायो बेखौ दानना लाबखांनानैहाय जोङो ओ बेनि बिगुरफोरखौ गारनानै एबा सिखाजों जिरनानैहाय जों बेखौ दैजों सुस्रायो सुस्राखांनायनि उनावहाय जोंनो जेसेबां माने नांगौ बायदि महरनि जोङो बेखौ हाना लानो हायो ओ गुबेैयै मोनसे हायो खायसे खायसे गो हायो आरो खाय खायसे रोजायावबोहायो खायसे खायसे गोबाव महरैबो हानानै लानाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बे हाखांनायनि उनावहाय जोङो बे औवा मेवायखौ खारैजोंनो मरायनाय जायो एबा जों खारैजोंनो एवफ्रामनाय जायो बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय दै होनाय जायो नांगौ बिबांनि जोंनो ओ दै होनाय जायो बेवहाय दै होखांनायनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बे समावहाय जोङो जा अन गुन्दै उनना लादोंमोन एबा देना लादोंमोन बेखौ बे अन गुन्दै गोदौनाय समावहाय जे बे दै गुदुं गोदौनाय समावहाय ओ बे उन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि गारनानै होयो एबा ओ खायसे खायसे बे अन गुन्दैखौ दैजों गलायना लानानै जेब्ला ओंख्रिया जेब्ला दैया गोदौवो बेवहाय होसननाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ बिदि होखांनायनि उनावहाय खादौ एबा सागंजों एरनाय जायो बेखौ एरखांनानैहाय एरखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जा बेवहाय ना एबा बेदर होगोन ओ ना एबा बेदर एरखना लानायखौ जोङो बेवहाय होनाय जायो बेवहाय होनानैहाय जों ओंख्रिखौ गोथाव मोदोमफ्रु खालामनो थाखा य जों बेयावहाय ओ मस्ला मस्लि देनानै हरनाय जायो लोगोसेनो जेरैहाय ओ सामब्राम गुफुर हायजें जाब्रां बानलु गोरान ओ लोगोसे बेखौ मोदोमफ्रु खालामनो थाखाय जों बेवहाय थुुनजा बोथोर समावहाय थुनजा आ दाथ' थुनजा मोननो थांलिया बेनिखायनो जों बेवहाय ओ जायखौ बुङो जों जोङो बेवहाय होनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोदोमफ्रु गोथाव महरै मोननो हायो नों थां बिदिनोहाय जोंनि ओनसोलाव बेदिनो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो खायसे खायसे ओनसोलावहाय खायसे खायसे माने जोंनि ओनसोलावनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ ओ अनलाजों सामखौबो जानाय नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय सबायजों सामखौ माबोरै संना जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जों गिबियावनो ओहोम सामखौ बायना लाबोनाय एबा खनहैनाय जायो आरो सामखौ ओमफ्राय जोङो बिदिनो हरनै बा हरथाम सोरबा हरथाम सोमो सोरबा हरनै सोमो बिदिनो जों साम खौ साफा खालामनाय महरै जोङो दै सोलायनाय ओहोम दै सोलायबाय थायो बेखौ फुबाय थायो सामखौ जेब्ला सामआ जाजानाय महराव नों गावनि गोसोजों गोजोननाय मोनगोन अब्ला जोङो बिनि खिबुथिंनि खौ जोङो दाननानै आरो मोखांथिंनि दाखोनाखौ जोङो बोखारनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय जोङो ओ सबायखौ हुख्रेमनानै एबा एसे एवनानै हुख्रेमनानै लाग ग्रोनायजायो बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ रुग्रोनाय जायो आरो एसे बिनि उनावहाय जोङो सामखौ एवना लागोरसिगोन मोजाङै एवनानै थब थब बेरनाय सोदोब फैजासिम एवनानै लाग्रो सिगोन आरो जेब्लासिम थब थब औ जेब्लासिम थब थब ओहोम बेरनाय सोदोबा फैयो अब्लाना जोङो बै रुना लानाय सबायखौ होसननानै मोजाङैनो मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम गुफुर आरो ओहोम बाइदि बाइदि मसलाफोरखौ जोङो नांगौ जासे होनानै मोजाङैनो सांननानै आरो लासथाव जोबथायाव जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होननानै मोदोमफ्रु खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो सङो ओ सबायजों साम संनो थाखाय जोंनो साम आरो सबायाइनि गोनांथि जाना फैयो बेवहाय जोङो ओ सामखौ खायसे खायसे दैमानिफ्राय एबा दंगनिफ्राय एबा हाखरनिफ्राय खनना लाबोयो आरो खायसे खायसे ओ समावहाय जोङो बे हाखर दैमानिफ्राय मोनाब्लाथाय जोङो ओ ओ हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ सबायाइखौबो बाजारनिफ्राय बाजार एबा दखान एबा गलाफोरनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो बेखौ लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बेनि बिगुरखौ गुरै जानायनि थाखाय ओ सबाइखौ दसेसम सोमना दोनो सोमना दोनखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै सुस्रानाय जायो बेखौ ओ जोङो सुनानै खायसे खायसे बे सबाइखौ जोङो कुकारावबो रुनाय जायो नाथाय ओ जोंनि जोंनि नखरावहाय बिदि कुकाराव रुनाय जाया जोंनि नखरावहाय बेखौ ओ खारैजोंनो ओ रुहैनाय जायो खारै जे जोंनो जेसेबां नांगौ जखानि दै नांगौ बेखौ होनानैहाय बेवहाय सबायाइ होनानै खारै होनानै जोङो रू ओ रुनाय जायो एबा बेखौ सबायाइखौ गुरै खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोंनो सामस खामुखौ जोङोहाय बिदिनो ओ हरसे एबा नइ सोमना सामनि ओ मैलाफोरा गलांगोन अब्ला मैलाफोर गलांनायनि उनावहाय ओ बेखौ जोङो मोजाङै हुनाय जायो हुखांनानैहाय जोङो बिनि दाखोन खिथु गारनाय जायो खिथु गारखांनायनि उनाव आरोबाव बेखौ मोजाङै मोजां मोजाङै ओ बिनि मैलाफोरखौ फुजासे एबा खारजासिमायजा जोंङो बेखौ बोखांनायनि उनावहाय जोङो ओम एवफ्रामो जोङो खायसे खायसे ओनसोलावहाय एबा जोंनि ओनसोलावनो ओ गुबै खायसे खायसे गोदोनि समावहाय ओ थावखौ बाहायनाय नुवामोन नाथाय दा दा समावहाय जोङो बांसिनानो थावखौ बाहायनाय जायो बे थावखौ बाहायनाय जाबाय थावनाय एबा गोथाव मोनजानायनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय गिबियावनो ओ सारायावहाय ओ थाव होग्रोयो गु थाव गुबै होग्रोयो थाव गुबै होखांनायनि उनावहाय पियास होनाय जायो जायखौ बुंनाय जायो बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो सा खौ हरनाय जायो सामखौ बिदिनो उल्थां फाल्थां एरनानै एव एवख्रमनाय जायो बेवहाय जेब्ला सामनिफ्राय जोङो बेरनाय सोदोब खोनायो अब्ला बे सामखौ जोङो मोनबाय साननानै हमनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जा जोङो सबाइ रुना दोनदोंमोन एबा सबाइखौ खारैजों गोदौ होना दोनदोंमोन बे सबायावहाय जोङो बे सामखौ होनाय जायो नोंथां बेनिफ्रायहाय बे सामखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो एरनानै ओ दसे गोबाव ग्लब ग्लब गोदो होना एरहोन ए एरनाय जायो बेनिफ्राय बेवहाय ओ बायदिसिना मस्ला मस्लि होनाय जायो बेखौ मोदोमफ्रु खालामनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो गंगार दुुनन्दिया दुुनदिया होनाय जायो बेवहाय मस्ला बानलु ओ सामब्राम गुफुर हाइजें जाब्रां नोंथां बिदिनो जोङो सबाइ ओंख्रिखौ मोदोमफ्रु गोथाव खालामनानै जानो हायो सबाय ओंख्रिखौ ओ सामजोंनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलावहाय नो ना गोरान एबा ना गोथाजोंबो जायो बिनिफ्राय ओ दाउ ननि दाउजों नङाब्लाबो अमा बेदरजोंबो जोंनि ओनसो लावहाय जायो आरो नोंथां
औ
खौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ नोसै
औ नोंथां जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्रायबो जोबोर खोथा मोनथिनो मोनबाय
नंगौ नोंथां बिदिबा फोजोबनाय जाबाय नोंथां
औ दे नोंथां